नोंथां
औ खोनाबायना नोंथां
औ औ
औ
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिसिम फिन बावहरफिननाय थाबाय।
औ औ नै जों दिनै माने फरायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो सानदों
औ नंगौ
औ औ फरायनाय जोंनि जिबननि गोबां गोनांथि फरायनाय माने सोलोंनाय औ गियान मोननाय आरो मोजां मानसि जानाय
ओ
ओ माने फरायनायजों लोगोसे बुद्धि बेफोरबो ओ बेफोरखौबो मोननो हायो।
औ
अ फरायनाया जोंनि जिउनि माने अ गोबां माने गोनांथि आरो।
औ नंगौ
माबा माने जोङो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो माने जोङो बिदिनो सोलोंथाइखौ माने उन्दैनि उन्दैयाव माने जोंखौ बिमा बिफाया बिदिनो सोलोंथाइ होयो ओमफ्राय उनाव देरनानै माने जोङो स्कुल कलेज बेफोराव माने सोलोंथाइ लानो हायो आरो
औ
औ माने फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो बिदिनो स्कुल फोराव माने फोरोंगिरिफोरा माने माने बिदिनो सोलोंथाइ होयो आरो
औ नोंगौ
औ औ
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिगौ नङा होमबा बयबो सोलोंथाइया जोंनि एंगारनो हायै मोनसे माने
औ
दिनै सोलोंथाइ गैयाबा दिनै मुलुगानो खोमसि नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइखौ जों साफ्रोमबो मानसिनो नांगौ माने मानसिया साख्रि ख्रि बाख्रि मावनो थाखायल' जोंनो सोलोंथाइखौ नाङा जोङो जिउआव थांना थानोबो आरो जों जिउआव साख्रि गैयाबाबो बाख्रि गैयाबाबो जों न'खर दानाय बा जिउ संसाराव गाव गावनि गोबां जों फरायनानै जों गियान बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ अकल जों साख्रि मावनो थाखायल जोंनो गियानखौ नाङा जोङो सोलोंथाइ जों लानायजों लोगोसे जोङो गोबां गियान आरजिनानै जोङो गाव गावनि जिउआव मावलांनो हानाय माने जिउआव गोबां खामानिखौ नों मावलांनो हायो सोलोंथाइ लायोबा आरो दिनैनि मुगायाव जायफोरा सोलोंथाइ गैया बे मानसिया दिनै बेंगुरा जानानै थानांगोन आरो बिथाङा जायजों मेजोंनो थगायजागोन बिथाङा गासैजोंबो बियो सैया सैया खालामजागोन मानोना सोलोंथाइ गैयैया सासे खाना मानसिजोंनो समान आरो बेखायनो जोंनो साफ्रोमबो जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ जोङो लानांगोन आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों दिनै मुलुगखौ सिनायगोन आरो मानोना जों दिनै बे दख लासे जायगायाव थानानै नोङो मुलुगखौ नोङो मिथिनाय नङा नों जायफोरा सोलोंथाइ गैया आरो जायफोरा सोलोंथाइ गोरों बिथांमोना दिनै गोबां मबाइलनि गेजेरजोंबो गोजां गोबां बेरायनानैबो जोङो गोबां गियान बुथुमनो हायो नङा होमबा बेफोर मोनसे जोंनि सोलोंथाइजोंनो मोनफानाय आरो जों गिबियाव सोलोंथाइखौ जोङो गिबियाव जोङो बिमा बिफानिफ्रायसो जोङो गिबियावनो सोलोंग्रोयो मानोना जों फरायसालियाव थाङैनि सिगां बिमा बिफाफोरनिफ्रायसो जोङो जोंनि सोलोंथाइ माने मा होनना बुगो बेखौ बिमा बिफाफोरनि बुंनाय बाथ्रा राव बेफोरखौ जों सोलोंग्रोयो नङा होमबा
औ
अब्ला बिनिफ्रायसो जोङो बा बोसोर द बोसोर जाबोला जोङो स्कुलाव जोङो थाङोमोन गोदो आथिखालावथ थाम बोसोरनिफ्रायनोबो जों फरायसालियाव दैथायहरनायखौ नुयो नाथाय गोदोथ जोंनि समाव बा बोसोर जे द बोसोरावसो फरायसालि गायोमोन अब्ला दिनै जोङो जौगानायखौ जौगानायजों जों दिनै गोबां मानसिया दिनै जोंनि दावगाबोबाय बेजों लोगोसे जोङो गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानायावबो दिनै गोबां मानसियानो दिनै मुखुब जाबाय नङा होमबा आरो सोलोंथाइखौ जोङो साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय गोनांथार आरो आथिखालावथगभमेन्टआ जोंनो सोलोंथाइखौ जोङो फ्रि फरटिन इयार्ससिम फ्रि इडुकेसन होनाय जायो जायखौ बेसेन नाङालासे बबगदिनो जों गभमेन्ट स्कुलाव जिब्रै बोसोर बैसोसिम क्लास ओइटसिम जेनेबा जोङो फ्रि फरायहोनाय जायो आरो नाथाय नाथाय दिनै गोबां मानसि या दिनै फरायसालियाव जेनेबा गभमेन्ट स्कुलाव फरायब्ला प्राइभेटाव फरायो नङा होनबा जायनि थाखाय जोङो ओ माने गभमेन्टआव फरायबाबो गोगो सोलोंथाइ लानो हायो बियो प्राइभेटाव सोलोंबाबो बियो सोलोंथाइखौ लानो हायो मानोना बेयाव फाराग थालाया आरो मानोना गोग्गो सोलोंथाइखौ नों जेरावबोन नों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि ओ सोलोंनाय इनसटिटिउसन जायखौ जोङो सोलोंनाय सोलोंसालि बेफोरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बोरैहाय सोलियो प्राइभेटआ सोलियोना बांसिन ना गभमेन्ट फरायसालिया बांसिन सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय
औ जोंनावथ प्राइभेटआबो सोलियो ओमफ्राय गभमेन्टाबो सोलियो आरो माने जोंनि बे खाथि खालानिफोराथ' माने प्राइभेटाव फरायो ओमफ्राय। माने जोंनि खा एसे गोजानाव गामिनिफ्रा माने बांसिन गभारनमेन्टाव फरायो आरो
औ।
औ।
औ होमबब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव। जोंनि फरायसालिखौ बा सोलोंथाइखौ लानानै बोरैहाय जेननि माने ओनसोलनि समाजनि मानसिफोरा बोरैहाय माने सामलायो सोलोंथाइखौ लानानै। बा मा मा सोलोंथाइखौ बिथिंखौ लानानै बिदि हाबाफारिफोर लायो नामा?
हाबफारि माने आ बुजियासां
सोलोंथाइखौ जेनेबा जोंनो दि सोलोंथाइ नांगौ थाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार बेफोरखौ लानानै ओनसोल बा गामिफोराव बिदि सोलोंथाइफोरनि लानानै जेरै एवारनेस प्रग्रामफोर लायो नामा होननानै सोंदों आं नोंसोर
अ अ नङा गैया हेलौ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो सोलोंथाइखौ लानायाव जोङो माबोरै खालामनांगौ आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ जोंनो मानो गोनां नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
अ माने सोलोंथाइाथ' जोंनो खालि खामानि मोननायनि थाखायल' नङा
औ
बेयो मोनसे मोजां सरित्र माने मोजां बेब'हार ब माने मोजां बेबहारनि थाखायबो नांगौ आरो सोलोंथाइखौ।
औ।
आरो दानि आथिखालावथ' नै मा होनो सोलों सोलोंथाइाथ' गासिबो माने कम्पिउटार माने कम्पिउटार ओमफफ्राय मबाइल फन इन्टारनेट बेफोरजोंनो माने गियान मोननो हायो आरो
औ
माने आरो बेफोरखौ मोजां बेब'हाराव माने खालामबासो माने मोजां माबायाव फैयो आरो माने सोलोंथाइखौ लानो हायो
मोजां बेब'हार खालामबासो
नंगौ जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानोब्ला जोङो जोङो सोलोंनांगोन नङा होमब्ला बे जोङो फरायनाय खोथायाव फरायनाय होनना बुंनाया जोबोर गोरलै नाथाय जोङो गुन गोनै सोलोंथाइखौ लानाया जोङो एफा गोरलै नङा मानोना जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगोन नङा होमबा दिनै जोङो थाखोसेनिफ्रायसो थाखोनै थाख थामनिफ्रायसो थाखोबोरै बिदि जोङो फरायलाङै लाङै दिनै नोङो बुहुम फरायसालिसिम फरायबोब्ला दिनै न नोंथाङा बिस बोसोर फरायबोनांगोन आरो नङा होमबा नोंथाङा बेखौ खम समनि गेजेराव फरायनानै बेखौ मोननो थाङा नोङो नों बुहुम फरायसालिसिम फरायनायाव नोंनो अथ्र' बोसोर बिस बोसोर नांगोन नोंनो जोनोमनिफ्राय लाफानानै आरो बेयो जोंनि थाखाय ओमफ्राय जोबोर गोरा आरो गोबाङानो दिनै गोग्गो सोलोंथाइखौ लानोब्ला दिनै जों साफ्रोमबो खस्थ' खालामनांगोन नङा होमब्ला सोलोंथाइखौ जोङो गोबां बिथिंजोंबो जों लानो हायो जोङो सोरनिबा फोरोंगिरिनि फोरोंनाय बा नोङो मबाइलाव नायनानैबो लानानै नों गोबां सोलोंनो हायो आरो जों मबाइलनि गेजेरजों जों बाहायोब्ला गोबां सोलोंनो हागोन आरो मबाइलजोंबो मोजां बाहायनो रोङोब्ला बेखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लानायाव जोङो बयबो माने खामानि मावनांगौ आरो जोङो नङा होमबा जों दिनै गावयनि बिजों बा बिजोंखौ लानानै बेयाव जेबो फाराग गैया सोरबा एसामिस मिडियाम बा सोरबा इंराजि मिडियाम बा बर' मिडियाम बेफोरनि जेबो खोथा फैया नों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव नों बर' मिडियामाव फरायनानैबाबो मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लानो हागोन बा इंराजि बिजोङावबो नों गोग्गो सोलोंथाइखौ लानो हागोन नङा होमबा आरो बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जोङो गारजेनफोरा गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होनांगोन मानोना जोंनि जोंनि इयुन जोलै बा जोंनि गावयनि गथ' गथायफोरखौ जोङो मोजां खालामनो हाबासो नोंनि इयुन संसारा गोजोन जागोन आरो
औ सान्खि फैगोन उन्नतिबो जागोन
बेखायनो जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ बयनिबो गोनां आरो गावनि संसार जानायजों लोगोसे नोङो जिबनाव गोबां हाबा मावलांनो हागोन आरो गोग्गो सोलोंथाय साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो नों गाव माबा मोनसे मावनानै जानो हागोन आरो जिउआव
औ
बेखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नोंथाङा सोलोंथाइनि आरो माबाफोर मिथिबावगोन नामा
अ सोलोंथाइजोंथ' लोगोसे समाजाव सान्थि लाबोयो उन्नतिबो लाबोयो
औ
औ ओमफ्राय मानसिखौ औ मानसिखौ माने मोजां माने बेबहार खालामनो माने मानसिखौ मोजां बेबहारबो सोलोंनो थाखाय थाखायबो माने सोलोंथाइया सोलोंथाइखौ मोजां लाबा माने मोजां मानसि जानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ औ अ दे गोजोनथाव औ औ